हेलौ औ खोनादों
नोंथाङा
आंयो थाबायदों
औ मोजाङैनो दंना?
नों दं
औ बिदिब्ला दिनै जोंनि सावरायनो गोनां आयदाया दावबायनायनि सायाव रायज्लायनोसै ना मा बुङो?
औ जायो
नेट दोंना मोजांङै खोना फैयाखै।
आंना नेट दं नोंथांना नेट गैया
आंना फुलखासो नै
नोंथांङा दावबायनो मोजां मोनो ना मोना?
आंथ' औ आङो दावबायनानै मोजां मोनो मानो मोजां मोना जानो।
ए बिदिब्ला दिनैसिम बबाव बबाव दावबायखो? ए औ हेलौ नेट गैया दां लै नोंना।